दोंना औ होनबा दा नों नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां?
ओ दाथ' नै ओरैनो बेलासिनि जिरायनानै दं आरो नोंथां। दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
आंबो बेलासिनि बार माने लानानै दं आरो जिरायनानै दं
औ औ
ओमफ्रायायो नोंथांनि खब'आलाय माबोरै?
ओ खबरा मोजाङानो मोजाङानो नोंथां नोंनियालाय?
आंनाबो ओरैनो गेजेराव दं आरो नोंथां ओमफ्रायो नों थां आ ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां नोंहालाय?
अ
खोनायासो
आंबो आं नोंथाङनो फरा थाङो औ मान मे नोंथांजों जों मोनसे सोमोन्दोनि माने बाथ्रानि सायावसो रायजलायनो होननानै कल खालामनाय जादों माने नोंथां।
औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय औ
माने आं नोंथांजों मा जानाय लोंनायनि सायाव बा नोंथाङा मा मा बुस्थु जानानै मोजां मोनो बा
औ
संनानै बा मा मैगं जानानै मोजां मोनो बेखौसो नोंथांजों एसे सावराय होनानै कल खालामदोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ
होमबा नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा बा नोंथाङा मा मा बुस्थु बा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंनिया आं जानो मोजां मोननाय ओंख्रिफोराथ' जेनेबा ओ दा जोंना बर'नि दङ अनला मेवाय। अनला दाउ, आरो नारजि अमा बेफोरखौ जानो बांसिन सिन मोजां मोननाय मोनो आरो आङो। आरो अमा अमाखौ बिराद जानो मोजां मोनो आरो। आरो जोंनिया दङ बर'नि एम्फौ लाथा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
खौ जानो मोजां मोनो आरो। ओरैनोथ' बाहेरानि बाहेरानि बुस्थु जानायखौ होनोब्ला गोबां बुस्थुखौ जानो मोजां मोनो आरो दा जोंनिया नैबे मैगंफोरखौ ओ जोनिबा जोंनिया गामि ओन सोल जाहैबाय नङा होमबा नोंथां? दा जोनिबा जोंनिया बे बाहेरानि बुस्थुखौ जानो थाखाय जोंनिया ओ सहराव थांनो गोनां जायो नङा होमबा नों
औ नों
दा एसे सहराबो जोंनि फ्राय गोजान नङा नालाय दा बे खायनो बारा थांनायबो जाया, गोब बावजों थांनाय जा जायो आरो थां एथबां बिदि जाबाय थानायबो जाया। दा नोंथाङालाय मा माखौ जानानै मोजां मोनो एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो?
औ जेनेबा आंबो बिदिनो नोंथां होननाय बायदि जेनेबा अनला आरो ओरै अनलाजों दाउ, बा सबायजों साम', बा सबायजों दाउ। औ आरो बेनि उनाव जेनेबा मैथाजों ना होननाय मैथाजों नाखौबो आं बिराद मोजां मो नो आरो। आरो बेनि स सायाव जेनेबा आं बुंनो सान्दोंखि जेनेबा ओरै अमाजों अमाजों-ओ-अमाजों अनला होननायखौबो आं मोजां मोनो आरो ओमफ्रायो जेनेबा नों नोंथां होननाय बायदि बे एम्फौ लाथाखौ एम्फौ लाथाखौबो आङो मोजां मोनो आरो एम्फौ लाथाजों जेनेबा ओ ओरै मैथा बा जोंनिया ओरै अमाजों ओरै मैथा बांगाल होननाय
औ
आं मोजां मोनो आरो ओम फायो बाहेरनि बुस्थुफोरखौ बो आङो जायो आरो जेनेबा दा मम'फोरखौ जानाय जाहैबाय बा चावमिन बा चिकेन चावमिनफोरखौ आरो ओ फ्राय होनो थाङोबा जेनेबा आइस क्रिमफोरखौबो बा एबा जुसफोरखौफोरखौबो लोंनो मोजां मोनो आरो होमबा आंङो नों थांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै
औ औ
औ जेनेबा नोंथाङा जेनेबा जोंनाथ' दा गामि ओनसोलाव बा जोंहा न- न'आव मोननाय मैगंफोरबो दं खिसुमान नङा होमबा नोंथां?
औ औ
न'आव मोननाय मैगं आरो जेनेबा न'आव गायनानै मोननाय मैगं आरो हाग्रानिफ्राय मोननाय मै- मैगं धनि बा हा एसे मिनथि- माने आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा? ओ हेलौ नोंथां औ आं बुंदोंखि नों थाङा जेनेबा न'आव मोननाय न'आव मोननाय मे- गं जोंहा
औ।
औ औ हागोन नोंथां।
औ औ होमबा।
दा।
औ खोनादों औ।
औ दा जोंनिया न'आव गायनानै मोननाय होनोब्ला जोंना जोंनि जेनेबा जोंना गामि ओनसोल जाहैबाय नालाय। दा दानि बोथोराव। थ' जोंनिया सबाय बिमा मोनो खुमब्रा मोनो जोगोनाथ मोनो आरो। थाइबें मोनो फाथो मै था मैथा गो जा एबा मैथा बांगाल बेफोरखौ मोननाय जायो आरो दा गोबां मोनबावो आं दा बेखिनिया गोसोआव फैदों आरो जिंखा फोरला बेफोरखौ मोननाय जायो आरो। दा नोंथाङा बुंदों हाग्रानि मै मैगङा हाग्रायाव मा मा मैगं मोनो? दा हाग्रानि होनोब्ला जोंनिया। ओ ओ दा आंनि मिनथिनायाव खेरा दाबखिनिखौ होननाय बायदि मोनो आङो। खेेरा दा
औ औ।
आरो दिंखिया। ओ खि फि बेन्दों बिलाइ। ओ ओमफाय। बिनिफ्राय। ओ
औ।
मैथ्रु औ औ बेफोरखौ एसे ओ बेफोरखौ एसे मिथिनायाव। दा गोसोआव फैदों आरो।
औ औ नोंथां।
दा नोंथाङा बिनि अनगा आरोबाव गोसोआव फैदों नामा?
औ जेनेबा आङो नोंथां होननाय बायदि जेनेबा जोंहाथ' हाग्रा बंग्रानिफ्राय मेरला मैगं मोननाय जायो नङा होमबा नों
औ औ औ मोनो। नोंथां।
जेनेबा जोंहा ओरै जेनेबा जोंहा जारिफोरजोंबो बा नोरसिं बिलाइ बा। जोंहा ओरै बेलेग बेले खिफि बेन्दोंफोर बुथुमनानै जोंहा लोमजानाय जों बेखौ जाला दाउजों जाला फुदुंनानै जोंहा जाजायो नामा नोंथां जाजायो दा ना? एबा लोम साजानायाव जोङो जा जाला बानलु गोसा होनाय औ बिदि लायो आरो बेनि उनाव जोंहा खारै ओंख्रिबो जों माने एरला जाजायो। नङा होमबा हाग्रा बंग्रानि मैगंफोर मोजां
औ औ
जेरै जों जोंहा थुनथुनि ओरै थुनथुनिफोर लाफोर ओं मैगंफोर खौ बुंनो थाङोबा जोंहा बांसिनानो जोङो जेनेबा गायनाय गायनायफोरानो जाहैबाय जों आलु आलु गायो। आरो बेनि सायाव जों औ फानथाव बांख आरो जिं थाफोर जोंहा जेनेबा उम मैगं होनदों जोंहा मालानायबो मैगं दं नङा होमबा नोंथां? जेरै मानलानाय फोरानो जाहैबाय लाव लाव जाहैबाय आरो बिनियाव पटल जिंखा ओरै जाय बाय ओमफायो जाहा केरेला फोर भातकेरे ला जोंहा पट टल फोरो जाहैबाय आरो जोङो जेनेबा फान्थावफोरखो मोननाय जायो जोंहा गायनानै नआव। आरो बिनि सायाव जोंहा सबाबिमा ट्रेसबिनफोर नङा होमबा नोंथां।
औ
औ आरो जोङो जेनेबा खायफा खायबा मैगंफोरखौ जेनेबा जोङो ओरै ओ मेडिसिन बायदि जोंहा मुलि बायदिबो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथा।
औ औ जायो नोंथां।
माना मुनिफोरखौ बा एबा ओरै ओरैमा ओरै माबा मोनसे र' मेगंनि ना नोंथां औ औ बेफोरखौ माने जोङो मा होनो मुलि बायसाबो जोङो माने ओरैनो गोथाङै देर देग्लिनानै जोङो जानो हायो आरोना नोंथां
औ औ
औ ओमफाय बेनि सायाव नोंथाङा आंनो आरो एसे माने मेगंनि बागै फोरमायना होनो माने आङो नोंथानाव होनबा बेलेग जेनेबा ओरै ओंख्रिफोरखौ नोंथाङा मा-मा ओंख्रि संनानै मोजां मोनो बा एबा मा-मा ओंख्रि रोङो संनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां दा न'आव ओ जोहानि न'आव आं बारा ओंख्रिबो संनाय जाया नालाय दा आं जि खि संनो रोङो माने ओ-ओ अन एथबांबो सं संबाय थाया नालाय जिखुनु एसे गोबावजों मालाबा सङो आरो ओ नारज जि नारजि अमा बेफोरख खौरो अनला दाउ बेफोरखौ रोङो आरो रो ओमफाय ओरैनो ओ बुंनो थाङोब्ला बे गासैबो। ओंख्रिखौनो रोंनाय जायो खालि आङो मा बोरमा हांसो बेफोरखौ संफेरनाय
औ औ औ औ नोंथां
ओ बे ओ जोनार खुमब्रा भेन्दि फान्थाव बेफोर खौ संनाय जायो आरो-आरो आं मोजां मोननाय ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला आङो अनलाजों मेवाइ खौ गोबां माने जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौ संनानैबो मोजां मोन आरो जानोबो मोजां मोनो आरो दा नोंथांनाव मोनसे सों-सोंथि सोंनि नङा होमबा आङो।
औ औ
दा आङो अनला मेवाइखाय ओ मेवाइ होननायखाय मो से गोसोआव फैदों खारैजों नङाबा जोंना स संजाया नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
दा नोंथाङा खारै खौ मारै बानायो औ खारैख खौ मारै बानायो नोंथाङा इसे मिनथि गु नामा?
आं मिनथिनायावथ' माने आं बारा मिन्थिया खिन्थु आं माने जेसेबां मिन थियो आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ औ। औ।
उम। मिथिनाय बायदिबाथ' जों खारैखौथ' जोङो जेनेबा ओरै ओ थालिरनि मुरा आरो बिनि उनाव जोङो जेबा सबाइ सबायाइनि बाखलिखौ जोङो सानानै बानायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जेनेबा ओरै ओ जेनेबा जोङो थालिरनिफ्रायबो बानायो बा थालिरनि मुरानिफ्रायबो बानायो जों। थालिरखौ जुदि खारैखौ जों बानायनोबा जोङो ओरै थालिरखौ माने जोङो थालिरनि दंफांखौ जोङो फिसा फिसा ओरै जेनेबा हानानै लानांगोन आरोना ओमफाय जुदि जोङो थालिरनि मुरानिफ्राय बानायनोबा जों बिदिनो दानख्ला दानख्ला फिसा फिसा दानख्ला दानख्ला बेखौ जोङो ओ ओरै सान्दुङाव फरायनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां? ओमफायो बिनि उनाव जोङो जि थिया रानगोन बेफोर जेनेबा मोजाङैनो रानगोन बा सान्दुंआव होनानै सानदुंआव होखांनानै मोजाङैनो जेथिया ख्रेम ख्रेबा बा ओर सावजानाय जागोन बा रान जोगोन होमबाना जोङो बेख खौ अराव सावसिगोन आरोना नोंथां।
औ औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
हेलौ नों
खोना औ खोनादों नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां। हेलौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?